हेलौ नोंथां औ नोंथाङा फनाव औ नोंथांजों एसे सावरायजागोन ना नोंथां?
औ जायो।
औ नाफामनि बागै सावरायजागोन दा नोंथां?
जायो दे।
औ औ नाफामखौ माबायदि संनाय जायो नोंथां?
नाफामखौ आं आ संनाय आं एसे रोंगौ आरो आं बांद्राय रोङा
औ औ औ जिखिनि हागौ बेखौनो औ औ
दे आं एसे नाफामखौ जों माबोरै बानायो? बा माबोरै जों जानाय जाय संनानै आं बेफोरनि सोमोन्दै नोंथां सिङाव एसे फोरमायनो सानबाय
औ औ।
फाम होनदोंबाथ' जोंहा बियो बर' हारिनि मोनसे आंगो आरो गुबै जानायनि मोनसे ओ बाथ्रा थोन बायदि बा जानायनि मोनसे रेसिपि
औ औ औ औ
दा बेबायदिनो नोंगौ नोंगौ आफांखौ बेबायदिनो गायो आरो आं बुंनो सानबाय जे ना आंखौमात बै बानायो जों सिगांग्रो जेरै हम बानायनो होन्दोंबा जों ना नांगोर
औ ना नांगौ औ ।
औ औ ना फिसाफोरखौ बा ना फिथिख्रि ना मावा बा जिखुनु ना फिसा जानांगोन आरो ना गिदिरखौ बानायनायखौ आं नुनो मोनाखै ।
औ ना गिदिरखौ बानायोन औ नोंथां औ औ । नास औ औ जोंनि जानि गिदखौनो बांसिन बनायनाय जायो । नोंथां औ।
ए । आं नुनायावहा जोंनि ओनसोलाव ना फिसाखौसो बानायनाय नुदों आरो । ओमफ्राय ना फिसाखौ जों फोरानो सिगाङावग्रो फोरानना लायो औ बिखौ गोरान खालामो आरो एसे ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे जोङो था रुन बे थास' फिफां गोसोमा
औ दु दालि थास औ।
औ नंगौ । थास' गोसोम थायोना औ बेखौ बेखौ होयो आरो नंगौ आरो माबा माबि बिलाइ फोर होनानै बेखौ आं बारा मोनथिया मा मा बिलाइ होयो बेखौ देयो आरो ।
औ औ
नाफामखौ देनाय नुदों वालआवहा देनानै ओमफ्राय जिखुनु आगजु बा थालिर बिलाइ । बोनानै बिख औ ओ बथलफोराव सोना दोनो बा खबायाव सोना दोनो आरो । मोजां खानानै जाहाथे बेयाव बार हाब हायाथों बार हाबनो हायि बायदि जों बेखौ खानांगोन आरो ना मोजाङै थालिर बिलाइजों बा जिखुनु बिलाइजों औ औ मोजाङै खाथेनानै बार हाबनो हायि बायदि। खौ दोनना होनांगौ गोबाव सान त बिनि उनावहा बियो एसे फोरमान पेट जालाङो आरो ना। माने माखो सेवनाय बादि जालां
औ सेवो औ नेवथां।
औ गाज्रि सावनाय नङा आरो ना मानोना बेहाय बार हाबनो मोनाखैना ओं औ गाज्रि सेवनाय नङा । आ बियो बार हाबनो हायाना बेहाय जेबो बेनिखायनो बियो गाज्रि सेवनाय नङा आरो नाथाय जेब्ला नोङो बार हाबनो होगोन बा जिखुनु बा आबहावा नांजाबबाय थागोन। बेहाय अब्लानियासो गाज्रि सेवनाय गाज्रि मोनामो। नाथाय बेहाय बेखो सेवनायावहा बेयो गाज्रि ओ बार हाबनो मोनाबा बेखायनो बियो मोजां मोदोमो आरो जों बेखौ मोदोमनाय मो मोनो आरोना। औ नाथाय गुबुन हारिनि मानसि बेखौ मालाबा मुगैनाय देखायो आरो गेसाव मोनामदों होननानै नाथाय बिनि थाखाय जोंनि थाखायथ खिन्थु बेयो जोबो मोजांसो
औ जोबोर मोजां औ। औ
औ बेनाव जों बेखौ जानोबा मानिया आह सिगाङावहा जों सामब्राम गुफुर आ हाय हाइजें सामब्राम गोजा बानलुफोरखौ जों देना लाग्रोयो देनानै थाव एसे होना नै बेखौ दिहुननानै एवो जों बेफोरजों
औ औ फार्स्टआव बेखौ औ औ पियास होग्रो सामब्राम गोजाखौ होग्रोबा मोजां जायो नामा नोंथां।
नंगौ नंगौ सामब्राम गोजा एवनानै लाग्रोयो सिगाङाव औ बानलुजों सामब्राम गोजाजों बिनि उनावहाय सामब्राम गुफुर- आरो हाइ देनायखौ जों उनावहाय होयो ओमफ्राय हालदि बा जिराब मसलाफोर इसे होजायो आरो औ बिदि होननानै एसे गोबावै एवनांगौ एवनायनि उनाव दै होनानै बेखौ दोनांगौ आरो खारदैबो होनाय नुदों आं सोरबा सोरबा खारदैबो होयो। नंगौ खारदै होनानै ओमफ्राय औ बिनाव दसे गोबाव गोदौ होनोनांगौ आरो दैजों दै राननाय ओमफ्राय बेनिनावहा थिखांना जाजायो आरो ना जा गोथाव जायो आसि सोलालाय आसि सोलालायनाय जायो आरो
औ औ नोंथां
बायदि औ जोंनि आंबो- बेबादिनो संदों होनबा जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो संनाय जायो आरोना नोंथां। आरो नोंथाङा माबाफोर फोरमायगोन नामा? नाफामनि सोमोन्दै नोंथाङा इसे मिन मिथिबावगौबा फोरमायनो हायो
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंनि बुंनाय बायदिनो जायो नोंनि सेम जे माने नोंनि बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंनावबो बेबायदिनो ना गोरानखौ देनाय जायो फुख्रि एबा दैमा दैसानि ओमफ्राय सारनानै हयथबा गुरनानै बेबायदिनो मोननायखौनो जेनेबा फोराननाय जायो सानदुंङाव फोराननानै बेखौ सानब्रै सानबा गाहाम फोराननांगौ बेखौ होनबानिया साबसिन जायो मो जां रानथारोब्ला। ओमफ्राय बेखौ ओ थास' बुगालि होनो थास' दुदालि बेखौ लाबनानै हानानै फोरानो बेखौबो आरो नाखौबो फोराननाय जायो मोननैखौबो जयैनो उवालाव देनाय जायो उवाल एबा दिंखि बे मोननै आइजें आलायाव देनाय जायो देनानै बेखौ मोदजाङै माबायाव औवानि हासुङाव सोनानै मोदजाङै जिजों खाथेना दोननाय जायो जोंना बेबायदि बार हाब हायिबायायदि खाथेना दोनो औ औ गोबाव समसिम दोननांगौ? औ औ औवानि हासुङाव दोनोब्ला औ औ साबसिन जायो। माने औवानि हा सुङाव। बार हाबनो हायाना नोंथां औ।
औ नंगौ।
औ जोंनाव बेबायदिनो बानायनाय जायो औ औ जोंना थालिर बिलाइ होलायलाया नोंथां जि होयो माने नोंथां औ
जायो। थालिर बिलाइबाबो जायो जिखुनु आरो बार हाबनो हायि जानांगौ आरो।
औ औ औ नोंथां हो बे दंफांफोरनि बेफोरखौ ओ जे होथेग्रा बनायनोबो हायो दाननानै। दंफांजों औ औ औवास सुंद जों समान होथेग्राबो बनायनो हायो। आरो बेबाय दिनो गोबाव सम सिम हालासै दोननांगौ औ औ गोबाव समसिमहालासि दोननानै बेखौ जाजायो आरो औ
बांसिन गोथाव जायो मानोना ओ बेहाय औवानि बे औ औ माबा थायोना गुफुर गुफुर थायोना औवा सिङाव औवा हासुङाव औ बेफोरो बांसिन गोथाव खालामना हायो आरो
औ गोथाव जायो औ नोंथां।
ओ औ। जोंनि मिथिंगानिनो मा मोनसेफोर था थायो आरो बेबायदिया ओमफ्राय जों मालाबा बथलफ्रावबो प्लासथिकनि बथ' लावबो सोनाय नुयो बेयो एसे आलदा जायो आरो बेखायनो औवा। हासुङाव जों गोदो गो फ्रायनो आबै आबौ मोना बानायनाय नै जोंखौ फोरोंबोनाय बेफोरबादि आ नेमखान थिजोंनो बानायोबा बांसिन गोथाव जायोना
औ औ नोंथां औ बाजारफोरावबो फाननाय जायो बेफोरखौ । नोंथां
नोंगौ।
औ ओ नआव बानायनाया सा साबसिन जायो आरोना नोंथां औ औ बायनानै स्लाय औ
खरसे न हां सानसे आलासि जानो थांदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बिथांमोना आंखौ ओ आलासि लिंहरनायलायलाय आं आलासि जानो थांदोंमोन बेहाय अनलाजों दाउजों आरो नाफाम होदोंमोन ओरैबादि गोथाव थावमोन बे नाफामा। आं गावनि जिउआव आं मालाबो बिबायदि ना फाम गोथाव मोनजाफेराखैमोन आरोना बिसिनि नआवसो आङो बांसिन बेबायदि गोथाव नाफाम मोनजाफेरदों औ आरो ना बिबायदिनो बानायनायख मा आं सोङासै आरो बेबायदिनो औ हासुङाव सोनाय जानांगौ जानो हागौ औ इखायनो जोंनि एफा गोथाव नंगौ।
औ एंगारनो हायि औ औ
एंगारनो हायि बेखायनो जोंनि बेखौ नाफामखौ भारत सोरखारा गनायथि होद दों जि आइ टेक होनानै नाफामखौबो होदों औ। जों बेखौ दा फालांगिबो खामनो हायो जों एखौ जों एसे औ सरखारनिफ्राय बे गनायथि मोननाय नालाय आरो गाव गावनि गावनि ओ लाइसेन्सफोर दिहुनना लाबा गनायथि एफ एस एस आइ ना मा होनो मोनसे फुड सेफटि अथरिटि अफ इण्डिया दंना औ बिसोरनिफ्राय गनाय थि मोनबा मानिया जों बे खौ फालांगिबो खालामनो हागोन जों बेखौ अनलाइन आजिखालि अर्डार खालामनाबो मोननाय बिदि बादि जों गोबां जायगायाव जों डेलिभारिफोरबो बेबायदि हरनो हागोन आरो ना औ बेफोरबादि फालांगि खौ खामबा मोजां। जोंनि दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गावनि जिउखौ खुंलांनो हागोन बेफोरबायदि फालांगि खालामबा औ जाय जाय बिथां बे जानाय। फोराव हा जों बिदि मोननो हादों जेरै नोंथां बे ना गा हारिनि नागाफोरनि आखनि होननाय खोनादों नोंथाङा? बे आखुनिखौ बथल बथल बेबायदि बिथांमोना बेथ' बेबो एखे बे जोंनि नाफाम बायदिनो नाथाय बेयो नाफामजों बानाया बेखौ। बे सयाबिन दंना औ सयाबिनखौ बेबायदिनो खालामनानै। औ हासुङाव हा सोनानै बेबायदिनो बानायो। बिथांमोना। फारमान्टेट सयाबिन औ बेखौ बिथांमोना औ आं जाफेरदों बे आखुनि बायदि जोंबो फालांगि खालामनो हायो बिथांमोनहा बेखौ बेबायदिनो ओ बिजनेस मावो दा फालांगि मावो आ आरोना गोबां बिदिनो बथल' बथ थ बिदि अर्डार फैयो। थाङो बाजाराव हा बायना लानो जायो अमाजों जानो हायो नालाय बेबायदिनो जोंबो नाफाम खौ खौ जुदि बेबायदि जोङो फालांगि खामो अब्ला गोबां जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि आथिङाव गसंनो हागोन आरो ना रांखावरि खामायनाय एबा फालांगि खालामनानै औ बेखौ जों एसे साननांसिगोन दायो जिहेथु नाफामा जि
औ औ औ नोंथाङा अनला खारै मोनजाबाय नामा नों थां।
अनला खारियाथ आंनि जोबोद गोथाव ओंख्रि आंनि जोबोद मोजां मोननाय गोथाव ओंख्रि नाथाय ओ दाउआव अनलाखारैजों दाउ होफादेरबा।
औ सा औ अह गोथावसिन जायोआरोना नोंथां। औ औ माबायदि संनायजायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोननामा नोंथां?
जाबायदि मानसिफ्रासङो बेबायदिनोसङो आंबेखौ मिन्थियो। ओह जों अनगुन्दै खौ सिगाङावनो देग्रोनालानांगौ।
औ औ औ बेखौ सोम-सोमग्रोनांगौना। नोंथां माइरंखौ औ औ ओ सुखांनांगौ बेखौ सुखांनानै औ।
सुखांनानै उवालावहाय एसे फोराननांगौ आरो माने दैखौ एसे सोबखां रानहोनांगौ दैखौ
औ रानाब्ला बे गिसिजागोनना औ
अब्लानिया देनोमोजांजायो। दे आरोर
औ औ औ।
देनानै उनाव सामब्रामगुफुर हइजेंफो बै एवनाहोना दाउफोरखौ एवबायनालाय होनानै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहोनानै बेवहाय अनगुन्दैखौ खामना होफादेरनांगौआरो उनाव खारदैखो होनांगौ। औ खारदैखौ उनाव हो खा खारदैहोबासो गोथावजायो।
औ औ खारदैहोबासो गोथावजायो। औ मिखिबो संनायजायोबेखौ नोंथां गोखैजोंबो संनायजायोना नोंथां, औ जेरै थाइगिर खोरदै बेफोरदोबो संनायजायो गोद गोथावजायो।
आरो बासिखा बिबारजोंबो स
औ औ औ खारै होयोबेहाय बासिखाजों सङोब्ला औ।
समा जाबाय।
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।